औ
नोंथाङा मा खालामदों
दङ ओरैनो
अ नोंथांजों आं मोनसे आयदानिायाव सावरायनो होननानै कल खालामदों नोंथाङा दसे एसे सम होनो हागोन ना आंनो
औ दे
औ दा आं बे आयदायानो जाबाय बैसागु बर'फोरनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो बेनि बागै एसे सावरायनोसै ना
औ
औ दा जोङो बैसागो होननानै बुङोब्लाथ' ओ बैसागोआ बर'फोरनि गुबै रंजालि फोरबो नङा होमबा
औ
औ बैसाग दानाव मिथिंगाया जेरैबो सोमखोर समायना जायो आरोना
औ
सोरगिदिं दाउखौ लाफा सायख' दाउनि मेथाइफोर रोजाबनायजों माने गोमसारजोबो आरोना बे रंजाथाइ बे बैसागो समावहायनो
औ
औ आ आरो बिसोरबो माने मेथाइ खननानै बिदिनो रंजायो आरो दाउसिन दाउलाफ्राबो रंजा बाजायै खुंनायखायनो जोङो रंजालि फोरबो होननानैबो बुंनाय जायो बैसागुखौ जोङो नङा होमबा
औ
औ बियो गुबैयै जोंना आबादजोंनो सोमोन्दो गोनां जेब्ला सुबुंफ्रा ओ गायखां फुखां ओ दुब्लि माइ दुब्लि फोथारनिफ्राय माइखौ जोङो न'सिम लाबोनानै दोननाय दोनथुमनाय आरो बिनि माने बे आबाद मावनानै मेंनाय देहा सोलेरखौ गोजोनलाय होनो सुबुंफ्रा गोबां माने मुखुब जानानै थायो आरोना
औ
औ आरो जोंना बे बैसागुखौ जोङो मोननै गाहाय बाहागोआव जोङो राननो हायो नङा होमबा?
औ
बेनो जाबाय जोंना मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो।
औ
जोङो ओ गुबैयै बुंनो थाङोब्ला सैथ्र दाननि संक्रान्तिनि सानखौनो जों मोसौ बैसागो होननानै बुङो आरोना
औ औ
औ बे सानखालि बर'फोरा मोसौखौ थुखैस्रां लोबस्रां खालामो मोसौखौ दैमा बबा बिलोफोराव लांनायनि सिगां सिगां सोरबाबा सानफ्रोमबो मोसौनि गं आरो माफ्रोमबो मोसौनि गं आरो आसुगुराव थाव गुबै फुननानै होयो आरो सोरबाबा औ सोरबाबा ओंखाम दोनि हांगारखौ थाव गुबै लागायनानै नेल हाग्रा एबा थाराय हाग्रा बा इन्दि हाग्रा बा औवा हासुमनि हासुंनि गेजेरजों माने मोसौनि गासैबो मोदोमाव फाख्रा फाख्रि लागायनानै फोनो आरोना दा फोनो। जाहाथे औ जोंनाथ' माने गेदेर गेदेर हाग्राबारि अरनबारि दंसोगार ना बेहाय मोसा लख्रा जाहाथे जोंनि मोसौ मैसो जुनारफोरखौ जाया बिसोरजों समान लोगो ओ महरै साननानै लाथों बेफोरबायदि माने साननाय फैयो आरोना ओमफफ्राय आरो ओ बिसोरजों गोरोबनानै थाथों थानो हाथों बि सानखालि बे रंजानाय सान खालि आ बेनि असिलायै माने बे फाख्रा फाख्रिखौ फोननाय जायो आरोना बिसोरखौबो हगारनानै उदां रंजानो होयो मोसौ बोरमा। बेफोरखौ गासैखौबो आरोना।
औ
सानसे सिगांनो नांगौ बायदि मुवाखौ जोङो खांना लाखांनानै ओ फुङावनो। ओ लाव फान्थावखौ माला सुयो आरो। खावसेखौ ओरैनो दोनो आरोना लाव फान्थाव बे बुथुमना लानाय फोरखौ आरो मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय दिहुननानै। दिग्लि बिफां दालायजों बुज्राव बुज्राव थुखैनो लाङो दैसा बा बिलोफ्राव आरो गोबां मेथाइबो खनो ना मेथाइबो खननाय जोङो नुयो आथिखालावबो खनो गोदोथ' गोबांसिन खनोमोन नङा होमबा जेरैहाय बिनो बेरखांदों लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर हानजा हानजा। बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जा हालुवा गेदेर होननाय मेथाइफोरखौ माने गोबां खनो आरोना आथिखालावबो खनो बेफोरखौ। आरो गोदोहाय मोसौ बोरमाफोरखौ दैसा बा बिलो बा दैमाफोराव गोबां थुखैनो लाङोमोन आथिखाल आथिखालाव नाथाय बेफोरबायदि ओ दैसा बिलोफ्राव जा खाथियाव जुदि गैयाब्ला न'नि दंखल बा खुङानि दै दैखरनि दैफोरखौ खावनानै थुखैनायबो जासै नङा होमबा?
औ।
औ। आरो जोङो मोसौखौ थुखैखांनानै बेबायदिनो हगारना होयो आरो मोनाबिलियाव जोङो गोदान फागाजों खायो आरोना मोसौफोरखौ।
औ औ
बेबादिनो बैसागो फोरबोआ मोसौ थुखैनायखौनो मोसौ संखायनायबो बुङो आरो ना। बैसागो समाव मोसौ थुखैनायखौ मोसौ संखायनाय बुङो। आरो बैसाग दाननि जों सेथि साननिफ्रायनो मानसि बैसागो होननानै साननानै लायो। बा खुङो जोङो बै ओ बै सानखालि जोङो गासैबो सुबुंफ्रानो फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां ओ जोङो खुंखा संनानै जायो आरो गोथैसि बावो जाय जाय न'खरनि सुबुंफ्रा थैलांबाय बिसोरखौ गोसोखांनानै जोङो बे सेथि सानखालि जोङो औ ओ माबा ओ गोसोखांनानै बावनाय जायो आरोना बिसोरनो फिथा सौराय बा जि बिदिनो मान खालामनानै बावनाय जायो आरोना। आलारि फोजोंनानै मोनाबिलियाव सोरजिगिरिखौ गोसोखांनानै जोङो खुलुमहरो। जाहाथे जोंनि न'खर बा ओ फैबाय थानाय बोसोरा गाहामै गाहाम बारलाङो बिनि थाखाय गाहामखौ हास्थायनानै जोङो खुलुमहरो इसोरखौ नङा होमबा?
औ।
औ बेनि उनाव बयबो मे थाइ खननानै रंजायो मोसायो आरोना आरो बेबायदिनो सान स्नि बा सानबा बा दानसे बेफोरबायदियाव लागै खुंनाय जायो बबहाबा बबबा गामिफोराव। जोंनि जायगाफ्रावथ' चानस्निहालागैनो थाना माना खुंनाय जायो आरो ना गोदोहाय दानसेहालागै खुङोमोन आथिखालाव जोङो सानस्निलागैहायनो खुंनो माने उसुबिदा मोनथारो आरोना सम खौ लानानै औ दाना मानसिफ्रा गोबां मुखुब जानानै था थायो औ आबादानो होन बा फालांगियारि बिथिङावनो होन गोबां मानसिफ्रा मुखुब जानानै थायो आरो दा औ दा आब'आ बे बैसागो बोथोरनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो दे बोरैहाय रंजायो सुबुंफ्रा औ।
बैसागु फोरबोआ बर' हारिनि मोनसे सोदोमस्रिनि होननानै बुंजागोन आरो ओ
मोनफा रंजाथाइ फोरबोनि गेजेरजों मोनफा माहारि आरो फोलेरनि समाजारि जिउ राहाया बेरखाङो। ओ बेबायदिनो ओ बेरखांनाय बर' हारिनि फोरबोआ जाबाय बे ओ रंसालि बैसागु।
औ
ओ बे रंजाथाइ फोरबोआव बर' माहारिनि जिउआ जेरैबो रोखा रोखा बेरखाङो होनना बुंनो नांगोन ओ
औ
गुबुन जेबो फोरबोआ बर' हारि आरो माहारिनि गेजे जेराव बेरखां होनो हायाब्लाबो बे ओ रंजालि बैसागु समाव जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जोंनि हारिमु सोदोमस्रि गासिबो रोखा रोखा बेरखा थांनायखौ जों नुनो मोनो ओ बर'फोरा बे फोरबोखौ जोबोद गाजा गोमजायै फालियो ओ दानि मुगायाव बे फोरबोआ जौगा संनायखौ जौस्रांआव जायगा मोननो हाबाय ओ बर'फोरा सैत्र' दाननि जोबथा सानखौ मोसौ बैसागु महरै फालियो
औ औ
बे सानखालि फुङाव बर'फोरा मोसौखौ ओ थुखैस्रां लोबस्रां खालामो आरो मोसौफोरनि थाखाय मोसौफोरनि जा बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हाथों खैदां खैफोदनिफ्राय बारग'नो हाथों फों होननानै मोसौफोरनि थाखाय फुजाबो होनाय जायो
औ नंगौ
आरो गलिनि माफ्रोमबो मोसौ मोसौखौ गं आरो आस ओ बिुगुराव थाव गुबै फोनना होयो
औ
लोगोसे ओंखाम दोनि हांगारजों थाव गुबै गलायना हन्दी
उ
देन्था आरो औवा हासुंजों मोसौनि मोदोमाव गोबां बेंखन फोनना होयो दागो फोनना होयो आरो सानसे सिगांनो ओ सुनानै लाखानाय लाव फान्थावनि मालाखौ आखाइायाव लानानै अ मोसौफोरखौ गुलिनिफ्राय दिहुनना दिगिलिथि बिफांजों बुज्रावज ओ दैसा एबा फुख्रिनि ओ दैयाव थुखैनो होलाङो
औ
आरो मोसौफोरखौ दिहुन नायनि सिगां बिगोमाया माफा माफा बिनि मोसौ सान मोसौ बैसागु साननि अखानायै बैसागुनि से खालार खालिनिफ्राय मानसिनि बैसागु होननानै हमना लानाय जायो बेबायदिनो बै सानखालि गोथैफोरनि थाखाय गोथैसे बावनाय जायो दा सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ दे दोनथ' जासिगोन नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै
औ दे